हेल'
अ हेल'
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
ओं खोनादों दे
अ अ नोंथाङा मानोबा आंनाव कल खालामदोंमोन
अ माहोनो कल खालामनायनि जाहोना माने मोनसे टपिक लानानै आं नोंथांनो फनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो
हेलौ'
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आं थ' नोंथाङा फ्रिबा आङो माने जि मिनिटसोनि थाखाय नोंथांजों गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो जोङो माबायदि फाराग नुबोदों। बेखिनिखौ सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो फ्रि ना नोंथाङा? हेलौ हेलौ हेल' नोंथां हेल' खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा हेलौ